दां बाय।
खुलुमबाय नोंथां।
औ। अखा हादों नामा नोंसोनदि?
अखा हादों बिराद अखा हादों नोंथां।
औ औ औ अखा बोथोर, दैलां बोथोर माथो बुंबावनो नङा होमबा? ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन।
सावरायजागोन नोंथां। सावरायजागोन।
ओ नोंथाङा जानाय लोंनायनि बारै ओ माबाफोर मोनथिनाय नामा? औवा मेवाइनि सोमोन्दै
औवा मेवाइनि सोमोन्दै आं बारा मोनथिया नोंथां औवा मेवहायनि सोमोन्दै।
औ। औ होमबा आं एसे बुंनोजे औवा मेवाया जोंनिथिं बुहुत मोनसे जे फेभारेट माने साबसिन मोनसे ओंथि जानानै दङ जोंथिजाय।
आचदचसा।
औवा मेवाइ होनोब्ला, माने जोंनि नर्थ इस्ट आरो जोंनि बे सा सानजा ओरै थानाय माखासे जोंनि बर'फोरनि थाखायमोनसे ओ साबसिन मोनसे ओंख्रि जानानै दङ। जाय औवा मेवाइखो जोङो बे गोथाङैबो जायो बेनि उनाव बेखौ आसार बानायनानैबो जोङो जानाय नुयो।
आदसा नोंथां। आदसा नोंथां। औवा मेवाया गोथाङै जाजायो नामा?
औ जाजायो।
जेबो एफेक्ट खालामा नामा नोंथां? बे औवा मेवाया गोथाङै जायोब्ला?
ओ एफेक खालामा। आरो औवा मेवाइ होनोब्ला बेहाय गुबुन गुबुन औवानिबो मोनसे मेवाय थायोब्लाय बेनि गेजेराव औवा बुरखानि मेवाया बांसिन मोजां जायो। आरो बे
औ औ। बेखौ मिथियो। औ औ औ। खिन्थु ओ औवा मेवाइखौ जोङो औवा मेवाखौ सरासनस्रायै मिथियो जायो। नाथायबा बे औवा मेवाइखौ गोथाङै जायो होननानै आङो फार्स्ट टाइम मो मिथिबाय नोंथां।
नंगौना? माने औवा मेवाइखौो माने गोथाङैबो जाजायो जाबा। आरो खायसे जायोबो हाजोआरियाव। हाजोआरिनि सुबुंफोरा जिथुनाखि बिस बिथांमोननियाव औवा औवा मोनो। बिथांमोननि औवाया एसे फिसा फिसा जायो। आरो बे बिथांमोननि बानायनाय जेननाय औवा मेवाइ गोखैया बांसिन। आरो गोथावबो जायो। आरो बिथांमोना बेबायदिनो ओ औवा मेवाइखौबो बिथांमोना फाननानै गोबां रां आरजियो। आरो बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्टनि मोनसे जायखौ, जोङो इंराजियावनो बिम्बुस। सद नङा होमबा? भम्बुसुप माने बेबायदि मोनसे संनानै जानाय मोनसे फेमास दा जालांनो हमबाय। आरो सब जायगायावनो लासै लासै बे जोंनि ओनसोल एबा जोंनि साखाथियावनो थानाय हाजोआरिनिफ्राय बेखौ गोबां ओनसोलसिम आजिखालि साप्लााय हरनाय जायो जायो आरोखि। आरो औवा मेवाया जिथुनाखि जोंनि बर'निबो लासै लासै मोनसे फेभारेट जानो थादों। आरो गोदोनिफ्रायनो जों जाखायो। बाट जों औवा मेवाइखौ जोंङो बिजनेस लाइनाव लांनो रोङाखैमोन आरो।
औ औ औ
बेखौ लासै लासै ओ बिजनेस लाइनसिमबो जोंनि बर'फ्राबो दा सासे सानै रोंबाय आरो बेखौ ओ औवा मेवाय गोखै खालामनानै ओ पेखेटिं खालामनानै नानै बेखौ गुबुन गुबुन ओ जायगासिम बा गुबुन गुबुन रज्योसिम मबो दा साप्लााय हरनाय जों बे खौ नुनो मोनसै एबा दैथायहरनाय जों नुनो मोनसै जै आरो औवा मेवाइ खो अमा बेदरफोरजों जुदि ओ रुनानै जायोब्ला खोब मोनसे गोथाव जायो आरोखि। आरो खोब ओ नोंथाङा जाफेरबाय नामा मालाबा?
आं जायाखै नोंथां आङो औवा मेवाइखौ ओ अनलाजों जायो नों थां अनलाजों दाउ होनानै जायो एनिफ्राय दालिफ्राव होदेरनानै जायो बेनो सार बेनिफ्राय माजों माजों बयलारफोरजों आसारफोरखौ बेखौ एवनाय नुदों ओमफ्राय बेबायदि बायदि बायदिफोरजों जानाय मोनाखै आरो आं नोंथां?
उ औवा मेवाइखौ गोखैखौ जिथुनाखि जों आसार खालामनानै दोननाय ओ हानानै बेखौ भयेमाव सोनानै दोनब्लानो बे औवा माया अट'मेटिक बे आसार बायदि जायो। गोखै बेयाव जेबो होनाङा संख्रिल' होनांगोन नोङो बेनिफ्राय सोना दोनबानो बेयो मोनसे गोखै जाबाय आरो बे गोखैखौ ओ बदलाव सो सोनानैबो गोबां जोंनिफ्राय माने फानलायनाय नुयो आरो हाथाय बाजार फ्राव ओंखारनाय नुयो आरो माखासे बानायनो रोङिफ्रा बे हाथाय बाजारनिफ्रायनो लाबोनानै बेखौ रुनानै जायो आरो औवा मेवाय गोखैया रुनानै जाब्ला बांसिन गोथाव जेरै दाउ बेदरफोरजों रुनानै जानांगौ अमा बेदरफोरजों जुदि रुनानै जायोब्ला खोब मोनसे जानो गोथाव जायो
आदसा
बेबायदिनो ओ मोनसे फेभारेट जानो हमदों आरो दिनै औवा मेवाया जोंनि माने बे ओनसोलनि नर्थ इस्टनि थाखाय आरो आरो नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो औवा मेवाइ गोखैखौ ओ नुनो मोनगोन आरो औवा मेवायजों संनाय माखासे फोरखौ जोङो मोनजानो थाङो आरो
उम उम उम
थिग बेबायदिनो ओ औवा मेवाइखौ जोंहाबो न'आव बानायो आसार बानायो आसार बानायनानै सम सम हाथाय बाजारफ्रावबो बेखौ खौ लाङो आरो बेजोंनो एसे एनै रां खामायनानै माखासे जोंनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा ओ माने रांबो आरजियो आरजिनानै ओ न'खरखौबो सालायो
बायो नामा नोंथांमोनिखै बे बुस्थुखौ बिराद बायो नामा
औ बायो बियो हाथायाव बे ओंखार ओंखारनाय लोगो लोगोनो बेखौ नागिर नासो मोना मालाबा खोब बायो आरो आं दहाय बुंबाय जेनाखि बेवहाय औवा मेवहायाबो जेनाखि मोनथाम मोनब्रै मोनबा सिम लागै औवानिफ्राय बे औवा मेवाखौ जिथु बानाय जायो औवा मेवा होनोब्लाथ' जेनेबा औवानिफ्राय खिलि खिलिजेनजेननाय नाय मोनसे औवा जिथुनाखि ओंखार जेन जेनाय बे औवाखौनो जिथुनाखि जों औवा मेवा होनानै नै बुङो जाय बियो औवा सुबानिफ्राय बा रोदानिफ्राय ओंखारनानै बे मोनसे देरबोनो हमो आरो बेहाय बुंनो थाङोब्ला बिनि गेजेराव औवा बुरखानिया जेनाखि अनला ओंख्रिफोरजों जायोबा खोब गोथावसिन जायो। बिनिफ्राय औवा माखाल होननानै बुङो जायखौ जों औवा गुबै बे औवा गुबैनि एसे गोखा जानो नागिरो बेनि मोजां संनानै जुदि जानो रोङाब्ला खाबो जायो बियो आरो बिनि औवा मेवाया आरो एसे कुवालिटिया खमबो जायो माने दामाबो खम जायो आरो। दामा खम जायो जुदि जों बेखौ मार्केटआव फानोब्ला हाथायाव फानोब्ला बेखौ मेवाइ गोखै बानायनानै जुदि फानोब्ला बे औवा मेवाइनि जिथुनाखि बेसेना एसे खम जागोन आरो कुवालि टिया एसे खम जागोन।
उम उम।
बिनि गेजेराव जोङो औवा बुर खा जायखौ जोङो औवा बुरखा होननानै बुङो माने औवा गिदिर गिदिर नङा होमबा? बै औवानिया बिनिफ्राय एसे आरो दामा बारासिनलाय आरो बेसेना बारासिलि बारासिन आरो क्वालिटियाबो मोजांसिन जायोलाय बानायनो।
उम उम।
आरो बिनिफ्राय आरो मोनसे औवा दंबावो जायखौ जोङो हाजोआव मोनो हाजोआव मोनो बै ओ औवाया माने खोब फिसा फिसा जायो खिन्थु बियो आरो नैबे औवा बुरखानि औवा मेवहाय आरो नैबे औवा माखालनि औवा मेवाइनिफ्राय आरो दाम गोसासिन जायो। बै औवाखौ अनलि हाजोआरि ओनसोलावल' बे औवाखौ मोननाय जायो जाय औवाया फिसा फिसा औवा थेरे बायदि नुयो खिन्थु औवा थेरे नोङा। खिन्थु आङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव थानाय खिन्थु औवाटेरिनि औवा मेवाइ बा फिसा फिसाखौ बारा जानाय नुनो मोना ओ जेनाखि गोखाबो जायो बेरादनो। ओमफ्राय खिन्थु हाजोआरिनि थानाय जेनाखि बे औवा जिथुनाखि औवा मोनो फिसा फिसा बि औवानिखौ फ्राय ओ जानाय नुयो आरो फ्राय बिनि फ्रायनो आसार बानायनानै जोंनो हायेन ओनसोलाव आरो बांसिन नर्थ इस्ट ओनसोलाव बेखौ जानाय नु आरो बिनिफ्राय माखासे जायगाफ्राव पेकिनिं खालामनानै दैथायहरनाय जायो आरो।
ओम आसा सा सा सा अके।
सोमोन्दैआ बेनोमोन आरो आरो
औ जोंनिथिंनि एसेबां मानि बिदि गैयालाय नोंथां
सा
औवा मेवाइखौ जायो जानाया होमब्लाबो बेसे बेसेबां माने किल' सिस्टेम फानो ना बेखौ ओ माबा हिसाबै फानो नोंथां नोंसिनिथिं?
ओ जों जोंनिथिं बेखौ किलु सिथिम फाना आसारखो। ओ माबायो बथलाव सोनानै बथल हिसाबै फानो जेनाखि दै बथल बे दस थ'का दस ताकानि मोनोना बेवहाय सोनानै फानो। बथल हिसाबै बथल मोनसेयाव पन्सास थाखा एकस' थाखा गाहाम आरो बेबायदि।
आतसा।
बेबो बथल गिद
ओ गुबुन जाथिफ्रानो लाङो ना बर'फ्रानो लाङो?
बेखौ बर'फ्राबो बायो गुबुन जाथिफ्राबो बायो माने लास लासै बयबो मोनथिजोबसै आरो।
गुबुन जाथिफ्रा मा मा मा मा हारिया जायो मा मा हारिया लाङो?
हारि होनानै बुङोब्लाथ' बेहाय जोंनि खाथियावनो थानाय ओ आहमफ्राबो जानो रोंसै। आरो जोंनि ट्राइबेलफ्राथ' थाखाबाय मिसिं थाबाय। बर' थाबाय राभा थाबाय दिउरि थाबाय। होमबा बायदि बायदि आरो लासै लासै ओ गुबुन हारि जेनाखि बेंगलिफ्राबो लासै लासै बेखौ जानो रोंबाय आरो संनानै जानो रोंबाय आरो बिथांमोनहाबो। आरो जोंनि ओनसोलाव ओ फ्राय ओ मोनफ्रोमबो हाथायावनो माने औवानि जिथुनाखि ओ मार्कट जेनेबा माने औवा मेवायनि जेने फाननाय बे फाननायखौ जोङो नुखाथारा आरो। जिखुनु हाथायावनो जाया मानो जोंनि ओनसोलथिं। आरो नोंथांमोननिथिं नुगोनना नुवा बेबायदि?
नों बांद्राय बिदि नुवा नोंथां। ओरैनो मोनफा मोननै ओमफ्राय जायफ्रा न'आव दङ बिस्रा जायो आरोखि बिसोरो बिदि फानहैलाया।
औ।
ओमफ्राय खायसे खायसे फानो बे दाननानै ओमफ्राय
ओ बिसिबांनि बायो बेसिबांनि बायो मिथिया आं खिन्थु बायनानै जाग्राबो दङ देलाय सा साफा सानै होनब्लाबो एसेबां माने भिर नङा आरो जोंनिथिं। न'न'आव औवा दंब्ला बिसा जाबाय बिदि आरो।
औ औ औ नोंथां खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै जेनाखि आंबो फोरमायनो मोनबाय औवा मेवानि सोमोन्दै। उन समफोराव आरो माखासे आयदानि ला सायाव लानानै जों सावरायबावनोसै। दिनै बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय